नोंथां
खोनाबायना नोंथां
औ
हेलौ
औ खोनाबाय नोंथां नोंथांनिखौ मोजां खोनानो मोनाखै आङो
दा खोनादोंना नोंथां
नोंथांनाव आङो फन हरनायनि जाहोनानो जादों आङो नोंथांजों जोंनि ओनसोलफोराव मोननाय औवा आरो दंफां दंफांनि सायाव बा औवानि सायाव बेफोरखौ मा मा हाबायाव बाहायो मा मा आइजें आइला बानायनायाव बाहायो बेनि सोमोन्दै सावरायनो नोंथांनियाव आं फन हरनाय जादोंमोन
औ नोंथा औ नोंथाङा सम दङो सावरायजागोन
औ अब्ला आं दंफां आरो औवाखौ मा मा हाबायाव बाहायो बिनि सायाव नोंथांनो एसे फोरमायथिगोन नना होनसै
औ
जोङो दंफांखौ गोबां हाबायाव बाहायो जेरैहाय जोङो दंफांखौ आबाद फोथाराव बेसर बा सिबिं बा माइ बेबायदि हाखांनाय मुवाफोरखौ नसिम गोजाननिफ्राय नसिम लाबोनो थाखाय जोङो मोसौ गारि बेयावबो जोङो दंफांखौ बानायनाय जायो आरो जोंनि नफोराव जेरै जिरायग्रा टेबोल सियार ओ बायदिफोरखौबो जोङो दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो आरो जोंनि बर हारिनि ओ गाहाय मा होनो जोंनि मोसाग्रायाव बाहायग्रा जेरै खाम आरो सेरजा बेखौबो दंफांनिनो बानायनाय जायो आरो जोंनि थाग्रा थाग्रा न बेखौबो जोङो दंफांजोंनो बानायनो हायो। आरो बिनि अनगायैबो जोङो दालां दालांफोरबो जोङो दंफांजोंनो दंफांनि दालां बेबायदि बानायनो हायो। आरो बिनि अनगायैबो जोङो जोंनि आबाद मावनायाव एवग्रा हिसाबै जोङो नांगोल नांगोल जोङो बानायनो हायो। आरो जुंगाल जुंगालखौबो जोङो दंफांजोंनो बानायनाय जायो। बेबायदिनो दंफाङा जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोनांथार आरो बेबायदिनो दंफांजों जोङो जोबोद माने बबे बबे हाबायाव बाहायो। बेफोरनो गोनां आरो दंफांनि निमफ्राय जोङो फिथाइ सामथाइबो मोनो गोबां फिथाइ सामथाइ जेरै खान्थाल फिथाइ थाइजौ फिथाइ बेबायदिनो गोबां फिथाइ दंफांनिफ्रायबो जों मोननो हायो आरो फिथाइबो बिनि अनगायै जोङो औ औवाखौ जोङो औवाखौबो जोङो गोबां हाबायावनो बाहायो जेरै जोङो न लुनाय न लुनायाव बो जोङो गोदोनि मानसिफोरा बांसिनानो औवाजोंसो न लुयोमोन। आ हसाबैबो जोङो जेरै आबाद मावोब्ला जिखुनु जाया आबाद आबादखौ जोङो जिब जुनार हाबनो हायैनि जोङो औवाजों माने बेरा हिसाबै जोङो दुमनानै दोननाय जायो। जाहाथे आबादखौ जेबो जिब जुनारा खहा खालामनो हाया। बेनि अनगायैबो जोङो ना हमग्रा हिसाबै जोङो ओ जेखाइ ओ खबाय आरो ओ सेन ओमफ्राय खखा ओ फल' बायदि बेबायदि जोङो ना हमनो आगजु हिसाबैबो ओ जोङो बाहायनाय जोङो औवाखौ नुनो मोनो बिनि अनगायैबो जोङो बर'नि दोरोङारि दामजु सिफुं ओ आरो गंगोना आरो थरखा बेखौबो जों बाहायनाय बानायनाय जोङो औवानिफ्रायनो बानायनो हायो बेनि अनगायैबो जोङो ओ जोंनि ओ माइरं जाग्रा आदार माइरंखौ सालिनो थाखाय जोङो सान्द्रि संग्राय बेबायदिबो बानायनाय जोङो मोनो आरो ओ बेनि अनगायैबो जोङो दालां औवानि दालां आरो औवाजोंनो जोङो ओ जोंनि ओ बर' हारिनि माने दामजुखौथ' बुंबाय ओ बिदिनो गोबां माने औवाजों जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बिल्डिं बानायनाय दानि ओ आथिखाल मुगायावथ' गासिबो बिल्डिं टाउन सहराव बिल्डिं जाजोब्बाय ओ जोङो बिल्डिं बानायनायाव बो जोङो गिबि दालायजेनबा बा दालायजेननाय समाव ओ दंफांखौ सुंथानो थाखाय जोङो औवाखौनो सुंथानाय जोङो नुनो मोनो दा बेबायदिनो जोङो जोंनि बर'नि सिफुं सिफुंखौ जोङो बोरै बानायनाय जायो होनब्ला जोङो औवाजों बानायनाय जायो औवाया गोबां रोखोमनि थायो औवाया औवा थेरे औवा गुबै औवा बुरखा बिदिनो गुबुन गुबुन औवा थायो आरो बिदिनो जोङो सिफुंखौ जोङो औवानिफ्राय बानायो नालाय आरो सिफुं सिफुंखौ माने ओ सिफुङा माने गोबां रोखोमनि थायो जोंनि बर' हारियाव ओ दामग्रा सिफुङा जाबाय गुदुङा माने मोनबा आरो गुबुन गुबुन बिदिनो क्लासिकेल बेबायदि सिफुंफोर थायो बिसिनि सुफ्लंनाय गुदुंफोरा द' जायो आरो सोरनाबा सोरनाबा माने एसे आलादा रोखोमनि जायो जोंनि ओ बर'फोरा बांसिनानो ओ माने मोनबा गुदुंनि सिफुंखौ दामनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो सिफुंखौ जोङो सुफ्लुंनो थाखाय ओ जोङो आसि थाइसे बिदि जोङो ओ माबा मा होनो सुफ्लुंग्रा जोङो लहाजों सुखांनाय जायो बेबायदिनो बानायनाय जायो आरो जोङो सिफुंखौ खमैबो हाथ मोननै बिदि गोलाव खर' थानाय बेबायदि हास'नानै बानायनाय जायो आरो जोङो खर'जों जोङो माने ओ बारग'लाङिनि फर' गोनां मा होनो होथजानाय गान्थि गोनांखौ जोङो बानायनाय जायो आरो उनजोंहाय जोङो बारग'लांनो थाखाय जों गान्थिखौ दोननाय जाया आरो बेबायदिनो सिफुंखौ बानायनाय जायो आरो नोंथाङाबो औवा आरो दंफांखौ मा मा हाबायाव बाहायो बिनि सोमोन्दै फोरमायना होनो हागोन ना आंनो
औ नो बे दंफां बा औवाया जोबोद गोनांथार आरोना बे दंफां नङाबानो जोङो न' बांबो लुनो हाया आरो जोंहा गोबां खामानियावनो जोंनो हेफाजाब होयो बिदिनो जोंहा दा ओ न' लुनायावबो जोंनो दंफांखौ नांथारगोन आरो जोंहा दा ओ आथिखालावथ' गोबां सुबुङानो पाखानि न'सो लुजोबो नालाय बियाव बो जोंहा ओ कातनि गोनांथि जायो जेरै थिं दोनो जोंहा कात नांगौ जायो आरो बे जों लोगोसेनो जोंहा दरजा आरो खोरखि बिदिनो गोबां ओ दंफांफोरा गोबां कातआव हेफाजाब होयो आरो जोंहा आलनाबो बानायनो हायो जोंहा दा उन्दु ग्रा बिसना बेफोरखौबो सेर फालें गासैखौबो दंफांनिफाय जोङो बानायनो मो हायो आरो ना नाथाय आथिखालाव गोबां लहाबो ओंखारदों नाथाय जोंहा दंफांनिखौ बानायायोबा जोंहा मोजांसिन आरो। गोबावबो जोरो आरोना नोंथां बिदिनो दा ओ फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला औवानिबा औवाखौबो जोंहा न' लुनो हायो आरोना गोबां सुबुङानो बिदिनो ओ गासैबोथ' आ बिदि साख्रिबो गैजोबा नालाय गासैबो फाफानि न' लुजोबनोबो हाया नालाय जोंहा गामि ओ ओनसोलावहाय औवानि न' लुनानै थायो आरोना जेरै जोङो औवाखौ खाथि जेरनानै जोङो बेरा होनानै ओ न' लुना थायो आरो जोंहा आरो औवानि खुन्था ओ बे औवा बुरखाखौ जोङो खुन्था गायनाय जायो आरोना नोंथां। आरो जोंहा बेखौ हाब हाबा जाबोला जेब्ला हाबा जायो अब्ला जोंहा बेयाव पेन्देल खानो थाखाय जोंनो औवानि गोनांथि जायो जायो आरो आरो जोंहा गोबां ओ औवानिफ्राय जोङो गोबां आइजेंफोरबो मोननो हायो नोंथाङा बुंलांनाय बादि जेखाइ, खबाइ आरो खखा सेन बिफोरखौ जोङो मोननो हायो आरोना। आरो जोंहा थरखा बैसागु मोसा मोसानो थाखाय जोंहा थरखाबो दानालानै दाननानै दामना मोसानो हायो आरो बिदिनो जोंनो मिथिंगानिनो दंफां लाइफां बा औवाफोर मोननाय बेफोरो जोंखौ। गोबां हेफाजाब होयो आरो आरो जोङो गोबां खामानिफोरावनो हेफाजाब होनायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनबोदों आरो गोबां ओ बिदिनो दंफां लाइफां गायनां गायनो नांगौ आरो जोंहा बिफांफोरखौ फाननानैबो गोबां रां मोननो हायो आरो जोङो दंफांफोरखौ। बिफांफोरखौ बारा दानफायनोबो नाङा आरो ना दानफायोब्लाबो जोंहा बेजों लोगोसेनो गायहोलां नोबो नांगौ अब्लासो जोंहा अक्सिजेनबो मोनो नालाय नोंथां। बिदिनो जोंनिया औ। ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो दंफां गोदोर गोदोर बागान बा औवा बागानफोर नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव दङो नामा नोंथां?
औ दंङ' नोंथां?
ओ जोंनि जायगायाव ओ जोंना सिखिना जोहोलाव नेसनेल पार्कनि खाथि जायो नालाय। ओ बियाव जोंनाव माखासे बिफां लाइफां बुंफबनाय ओ जोङो नुनो मोनो आरो जिब जुनार ओ दाउसिन दाउला ओ बेबायदिनो बिफां-लाइफां ओ गोबां रोखोमनि बिफां गाम्बारि बिफां ओ सेरफां दंफां ओ थाइलारु दंफां आरो सिनाय मोनि गोबां हाग्रानि दंफां ओ दंफांजोंनो बुंफबनाय नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय जोङो। ओ बे दंफांफोरनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि माने फिथाइफोरबो मोननो हायो। ओ हाग्रानि जेरै लिरख' हाग्रानि ओ खान्थाल दावा हाग्रानि गोबां रोखोमनि फिथाइबो मोननो हायो आ बेनो मोनसे ओ दंफां लाइफाङा जोंनो ओ अक्सिजेन जगायो ओ दंफां लाइफांखौ जोङो नंगौ दान फायनो नाङा बिफां फांसे दानफायोब्ला जोङो बिफां फांसेनि जायगायाव फांबा बिफां गायनानै दोननांगौ आरो जोंनि समाजाव दा माखासे माने सुबुंफोरा हाग्रा बंग्रा फोजोबनायखौ हाग्रा बंग्राखौ माने दानस्रांगासिनो दंङो। फोबगासिनो दा बे माने जोंनि खाथियाव थानाय फरेस्टार फरेस्ट गार्ड बुंङो जायखौ हाग्रा बेंग्रा बिसोरो बिथांमोनहा माने रैखाथि होनांगौ। जाहाथे ओ जोंनि उननि समावहाय ओ जेबो गुबुन जेरै गुबुन हादरखौ जोंङो मारायलायबावनो जोंनि। जोंनि आसामनि सिङांव थानाय गुवाहाटि नोगोरमा बेयाव बिदुङा जोबोद। ओ दुंखावनाय थानो हायि बदि बेबायदि जा जाना फैबाय। आरो गुबुन हादरफोरखौथ' बुंनांङा जापान जेरै चाइना आ आमेरिका फिसे बिसोरबायदि हादराव जेरै मानसिया ओ दाबायदि मेसें बोथोर दैजलां बोथोराव दैज्लां बोथोरनि सान्दुङाव माने ओंखारना थानो हायि बायदि गरम जाना फैबाय बिनि थाखायनो जोंनि ओनसोलावबो ओ बिफां-लाइफां गैया मा बेबायदि थासारि माने फैनो हागौ आरो। बिनि थाखायनो जोंनि जायगानि फरेस्टारफ्रा बोसोराव गैयाबाबो जिनिफ्राय जिबा दिन जोंनि गामि ओनसोलफोराव हाबनानै बिफां लाइफांफोर राननानै होयोब्ला खोब जोंनि बारहावाया। ओ मोजां मोजांङैनो जेसेबांनाखि जोंङो बारहावा मोननो हायो। बेबायदि बारहावाखौ जोंङो मोनबाय थानो हागोन ओ आरो जोंनि देहाफ्राव माने माखासे बेमार आजार बेबो माने जानाय नंङा बेबायदि जायो आरो बिनि थाखायनो जोंङो बिफां लाइफांखौ माखासे खोब माने अनसायनांगौ बा जोंङो दानफायनो नांङा बेबायदि आरो नोंथां नोंथांमोननि जायगाजों बिफां लाइफां बा हाग्रा ओनसोल बेबायदि दं नामा
औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां
जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो गोबां बिफां लाइफां बा औ जों बबा गान आरो लबर बिफां बेनिबो बागान दङ आरो ना बे लबर बिफांखौ बागान खालामनायाबो जोंहा गोबां मुलाम्फा दंङो आरो बेजोंनो जोंङो गोबां लाख लाख रां मोननाय जायो आरो ना बे लब'निफ्राय जोंङो आथा हरनानै बेखौ हेबनानै जोंङो बिदिनो गोबां बिनिबो मोनसे प्रसेस दं आरो नबर बानायनायनि बिदिनो जोंहा बेखौ फाननानै गोबां रां मोननो हायो आरो बुंलांनाय बायदिनो जोंहाा बिफां लाइफांनिफ्राय गोबां फिथाइ सामथायाइबो जोंङो मोनजानो मोनो आरोना जेरै जोंङो खान्थाल बिफांनि फ्राय जोंङो खान्थाल मोनजानो हायो थाइजौ बि फांबाय जोंङो थाइजौ मोनजानो हायो आरोना बिदिनो गोबां मदद खालामो जोंखौ बिफां लाइफांफोरा नोंथाङा जोंहा समावबो जाहोलांबाय नोंथांनिफ्राय